औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ दे बुं दे
फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बैसागोनि बैसागोनि बागै एसे रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथांङा सम मोनगोन बा
औ मोनगोन नोंथां सावराय जागोन दे बिदिब्ला जागाय
औ नोंथां जोंथ' मिथिगौ बैसागुआ आसामनि बर' हाजों फालिजानाय मोनसे फोरबो नंङा होमबा नोंथां जाय गोदान बोसोरनि जागायनायखौ दिन थियो गाननाय जोमनाय रंजानायनायनाय सम बैसागुआ आसामनि बर' हरनि बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोनसे फोरबो
औ नंगौ थारैनो थारैनो
बैसागुआ बर' बैसागुआ बर' हारिजों गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे फोरबो
नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनि
औ नोंथां
बैसागोखौ माब्लानिफाय फालिजेनाय जायो
बैसागोखो सैथो दाननि गिबि अक्ट'निफ्राय फालिजेननाय जायो बैसाग
गिबि अक्ट'निफ्राय ना जोबथि लास
जोब जोबथिनिफ्राय नोंथां
औ
बैसागु बैसागु दान गिबि सानखौथ जों मैसे मोसौ बैसागु हिसाबैनो फालियो नोंजोंनि बायदिबा बैसागुखौ बेसे समनिफ्राय फालियो
औ सैथ्र दाननि मुवाफोरखौ बुथुमखानानै लायो जेरै मोसौ थुखैनो जोंनो नांगौ जायो मा मा मुवाखौ जेरैहाय लाव फान्थाव थाराय आदि गलि लतदि हालदी बेफोरखौ थि खालामना लाखानानै अखानायै जों जेब्ला मोसौखौ थुखैगोन बेफोरखौ मो ओम बेफोरखौ आरो औवानिफ्राय खाथिजिरनानै बेखौ मालाबो बानायनाय जायो आरो मोसौखौ थुखैनो लांङो थांनायनि आगोल आगोल जों मोसौनो फोथा फोननाय जायो फोथाया जाहैबाय गोसोम
बे औ बे फोथाखो माजों फोनो
बे फोथाखौ औवानि हासुं फेमफ्ला बानायनानै बिजों थाव गुबै लागायनानै बिखौ हांगार रोखोमै फोन-फोननाय जायो। हांगारखौ फोथा महरै फोननाय जायो
अ बेदि बेदि फोथाखौ ‌ फोनो बे फोथाखौ फोननायाव मायबा मोनसे दङ होनना फोथायनाय दङ नामा
औ दङ नोंथां बेहा बे फोथाखौ फोनोब्ला गोदो गोदायथ' मोसौखौ थुखैखांनानै ओ बारि एबा दुब्लि बा हाग्रायाव हगारनानै हरनाय जायोमोन ना माने सानसेनि थाखाय गांसो जाथों बा माबाथों बेहाय जाहाथे हगारना होयोब्ला मोसो फिसाया बिसोरखौ अर अरनो हाया बा जानो हाया गिनानै बिनि थाखायनो बिसोरनि मोदोमाव फोथाखौ
फोथाखौ फोननाय जायो
फोनाय जायोमोन।
बैसागोथ' जों फालियो बैसागोआथ' आबादजोंनो सोमोन्दो दङ मोनसे फोरबो हिसाबै जोङो फालिनाय जायो।
औ थारैनो नोंथां
बैसागु होथ' जोङो गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' गासैबो जयैनो फालियो औ ज' ज'नो नोंसोरथिं बे बैसागुखौ अ बैसागुखौ नोंसोरथिं बेसे सानहालागै गामियाव ज' ज'यै मोसायो
जोंनिथिं जाय स्नि सानहालागै बैसागु फालिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंबो फालिबोदों जोङो सेंग्रा सिख्लानि हानजा बा बोराय बुरैनि हानजा गथ' गथ' गथायाइनि हानजा बा माबेबा समाव गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ज' मोनसे हानजा दानानै न'खर न'खर थांनानै बे न'खरनि बिगोमा बिगोमाखौ नायहोनो थाखाय रंजा बाजायो खाम सिफुं दामनानै थरखा दामनानै मोसानानै दिन्थियो आरो बे न'खरनि बिगोमाखौ जोङो खुलुमनानै बोर लानाय जायो बोर लाखांनायनि उनाव नख नखर बिगोमाया जोंनो एसे मोसानायनि अनथोब हिसाबै बा रंजानायनि थाखाय जोंनो एसे माइ रं नङाब्ला फैसा आरि हरो बे फैसाखौ लाबोनानै जोङो स्नि साननि उनाव
औ मा खालामो बेयाव फैसाखौ लाबोनानै
अ खाना जानाय जायो
औ बे खानायाव ओमफ्राय गासैबो गामियानो जायो ना मोसाखावरिफोराल'सो जायो?
माब्लाबा समाव गासिबो गामियाबो जायो जयैनो ओमफ्राय माब्लाबा समाव बबेब बबा हानजाया मोसानाय हानजायाल' जायो बिदिखौ जोंनि ओनसोलाव सोलियो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै सोलियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो बिदिब्ला
जोंनि ओनसोलावनो जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो
औ
बैसागु बैसागुखौ बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो जयैनो मोसानानै
नों- नोंथाङा बैसागु मोसायोना मोसाया?
आंबोथ' एसे एनैखौ मोसायो र बैसागोखौ
अ बैसागो मेथाइफोर रोजाबो ना रोजाबा?
बैसागो मेथाइ थ बिब्दिनो रोजाबौ
औ बिदिबाथ' नोंथाङाबो जोबोर रोंगौथि गोनां
इमानबो रोंगौथि नङा देलाय एसे एनै रोंगौ आरो आं
अ माने गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु फालिनाय फालिनायनि गेजेराव माबाफोर फारागथि नुनो मोनो नामा नोंथाङा
गोदोनि बैसागुखौ जोङो खुगा मेथाइजों खननानै मोसानाय नुनो मोनोमोन नाथाय दा दानि जुगाव जोङो मोनसे। मोनसे देक्स एबा मोनसे। माबाजों दामनानै मो सानायखौ नुनो मोनो आरो फारागा बेनो।
औ। माने मा होनदों।
औ नोंथां नोंथां बुंग्रोलाय।
बिदिब्ला नोंसोरनि ओनसोलाव बैसागो मेला बा बैसागो रंजाथाइ फोरबो फालिनानै रंजानाय आरिनाय। जायोना जाया नोंथां।
जोंनि जोंनि जायगायावथ' बिब्दि गैया एसे खाथियाव दङ आरो गामि खाथियाव ।
औ।
बिब्दिनो रंजालि बैसागुखौ फालियो गाजा गोमजायै बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला मोसायो। मोसानानै बेयाव सासे देंखोगिरिबो लिंहरनाय जायो बिदिनो गाजा गोमजानो फालिनाय जायो आरो।
बिदिनो मोसाखावरिफोर लिंहरनानै देंखोगिरि रोजाबगिरि लिंहर नानै रंजानाय मोसा मोसानाय जायो आरो ना हरसेनि थाखाय। बा माब्लाबा माब माब्लाबा समाव जों हरसे बा हरनै साननै गाहामखौबो नुनो मोनो गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव।
औ औ जेरै मोसानाय बादायलायनायबो जायो ।
औ बादायलायनाय बिदिनो बेहाय बान्थाबो राननाय जायो।
औ औ औ नोंथां नोंसोरथिंबो बिब्दिनो जायो न?
औ जायो नोंथां । बिब्दिब्ला नोंथाङा बेफोर मोसानायाव माब्लाबाफोर बान्थाफोर मोनफेरबाय नामा?
बिदि बे-बिब्दि मोसानायावथ' आङो बाहागो लाफेराखै
औ।
नोंथाङा?
बिब्दि आंबोथ' बिदि बाहागो लादोंब्लाबो बान्था मोनफेराखै । बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव मोसा मोसानाय समाव बाहायनाय बा मा मा रोखोम खोमनि दख'ना गाननानै मा गाबनि दख'ना गानना बांसिनबो मोसानायखौ नुयो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? खोनादों ना नों
औ औ नोंथां खोनादों। जोंनि जायगायावथ' बिब्दिनो खायफाबा आगर गुबैनि दख'ना गानो खायफाबा
खोनादोंना औ औ औ बेजों लोगोसे जोंनि आ आरनाइ खारनाइ ला
औ आर'नाइ रेगे रेगां मोसानानै ओ समायना नुथाय नुनो मोनो आरो औ औ ।
जेरै बर' हौवाफोराबो गामसा गोथांजों आर'नाइ लानानै गुफुर गस्लाजों औ खाव हानानै जोबोर सम नुयो नङा होमबा
ओं जोंनि बर' हारिनि बैसागु बोथोराव गासै जेबो गाजा गामसा मोसानानै ज' मोसानायखौ नुयोब्ला
औ बिदिनो न'खर न'खर मोसाफैनायावबो न'खर बिगोमायाबो माब्लाबा साहा फिथा होनानैबो बिदिनो मोसाखावरिफोरखौ जा होनाय लोंहोनाय जायो नङा होमबा
औ नोंथां ओं
आरो माबेबा माबेबा गामि बा समफ्राव जों नुनो मोनो जौ गिसि आरो जौ गोरान लोंनानैबो मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथाङा बेफोरबायदि ओ लोंनायनि सोमोन्दै बा माबा मोनसे मिथिगौबा बुंनो हागौमोन
आंथ' बिनि बागै एसेबां मोजां मिथिया नोंथाङा जुदि मिथिगौबा फोरमायनो हागौ ना
अ जों बिदि रंजानायाव जौगिसि आरो जौ गोरान लोंनाबो मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो जौ गिसि होननानै बुङोब्ला जोंनि बेथ' दोरोङारि मोनसे आबै आबौमोननि दिननिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे दोरों खान्थि
बानायो
बे जौ गिसिखौ बानायो जोङो माइब माइब्रा माइरंजोंबो बानायनो हायो माथा थाजोंबो बानायनो हायो बेखौ ओंखाम बादि संना ला लागोरनाय जायो आरो बेहाय ओ बाखार होनना
बेयाव औ औ औ
बे जोंनि ओनसोलाव बाखारखौनो होनना बुङो बे एमावखौ एमाव फोननानै बेखौ सानथाम सानब्रैसोहालागै दोननाय जायो आरो मालाबा समाव जों नुनो मोनो दान मोनसे मोननैयाव लागि दोननानै बेखौ लोंनाय जायो जायो बेखौ लोङो लोंनानै मो जायो आरो रंजानायखौबो जों नुनो मोनो।
औ नोंथां। बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय नामा?
औ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय। गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय मोनसे दोरोंखान्थि बेयो। जोंनि बर'फोरनि बिदिब्लाथ' नोंथां जोंनि बे सावरायनाय आयदाया बेखिनियावनो
औ नोंथां। नोंथांखौ आं औ नोंथां। साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम अ। दे नोंथां।
औ दे।